नोंथां?
औ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
अ दङ नोंथां।
औ नोंथांनि नोंथांजों आङो न'वाव फिसिनाय दाउ अमा बायदिसिना जुनारनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
अह। ओ नोंथांमोननि ओन सोलाव ओ जेनेबा गावबागाव न'खराव मा मा ओ जिब जुनार फिसिनाय जायो?
खोनादों नोंथां नोंथां खेबसे बुंफिननो हागोन ना?
औ हागोन नोंथा। औ नोंथांमोननि ओनसोलाव न'वाव नो गावबागाव न'खराव आरो मा मा जुनार बा न'वाव फिसिनाय जुनारफोरख खौ फिसिनाय जायो?
ओ नंगौ नोंथां जोंनि बर' न'खरफोराव बा जोंनि न'खरफोराव ओ जोंनि ओनसोलाव आरो दाउ, हांसो, बोरमा, अमा, मोसौ बायदिफोरखौ फिसिनाय जायो नोंथां। ओ बेनि फ्राय जोङो बेफोरखौ फिसिनानै जोङो मुलाम्फाबो मोननो हायो बा मालाबा समाव ओ रां रुफा गैया जायोब्ला जों बैफोर न'खराव फिसिनाय जुनारफोरखौ फाननानै जों बेनि फे रां आरजिनो हायो आरो जोंनि ओ नांगौ जानाय खायसे मुवा बेसादफोरखौबो जों बेफोरखौ फाननानैबाबो न'खराव नांगौ जानाय बेसादफोरखौ जों बायनानै लानो हायो बेनि रांजोंनो। उम आरोबाव जोङो दाउफोरखो हांसोफोरखो बेदर महरैबो जानाय जायो नोंथां आरो अमाखौबो जोङो बेदर महरैबो जानाय जायो। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा जुनारफोरखौ फिसिनाय जायो नोंथाङाबो बेनि सायाव एसे बुंनानै होदो।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नखराव ओ मोसौ, दाउ आरो बोरमा, अमा बायदिसिनाखौ फिसिनाय जायो आरो ओ मोसौखौ जोङो ओ बिमा महरैबो खायसे जायगाफोराव ओ‌ फुजियो आरो ओ बायदिसिना जुनार जेरै दाउ, अमाफोरखौ जोङो गावनि राङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखायबो फिसियो आरो। अमाफोरखौ जोङो बेदर महरैबो बाहायो आरो बोरमा दाउफोरखौबो ओ बेदर महरै बाहायनाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ।
ओ जों आरो मोसौनिफ्राय जों गायखेर खेरबो मोनलोङो नङा होनबा नोंथां। आरो जोंङो बोरमानिफ्रायबो गायखेर मोननाय जायो आरो जोंङो दाउफोरनिफ्राय जों दाउदैखौ मोननाय जायो बेनिफ्राय जोंङो बेफोरखौ आरोबाव जोंङो बे दाउदैनिफ्रायनो दाउनि फिसाफोरखौ मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
आरोबाव जोङो बेफोरखौ फाननानै खायसे असु खायसे नखराव रांफोरनि रांखावरिफोरनि असुबिदा जायोब्लाबो जों बेनिफ्रायनो उम बेफोरखौ फाननानैनो रांखान्थियारि बिथिङावबो जों जौगानो हायो नोंथां।
औ नोंथां।
ओ नोंथांमोननि जायगायाव बा ओनसोलाव दासिमबो नखर नखर बेफोर दाउ अमा फिसिनाय हांसो फिसिनाय बोरमा फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो नामा नोंथां।
औ ज ओ औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ दासिमबो नुनाय जायो गोदोबो फियोमोन होनना खोनानो मोनदोंमोन आरो दासिमबो बे हुदाखौ जोङो साफ्रोमबो नखराव ओ नुनाय जायो आरो बांसिन जोंनि ओनसोलाव बे अमा दाउ बोरमा बेफोरखौ फिनायखौ नुनो मोनो मानो होनो मोसौखौ दानिया एसे खम नुग्रा जाबाय मानो होनोब्ला दानिया सुबुंफोरा मोसौ हालुवाजों हाल एवला नालाय बेनिखायनो मोसौखौ नुनाया एसे खम जाबाय थेवबो मोस मोसौ गाइखौ ओ फिनाय नुनो मोनो मानो होनोब्ला बेनिफ्राय जोङो गाइखेर मोननो हायो नालाय। आरो बे ओ गाइखेरखौ फाननानै जोङो ओ रांआरि अनसुंथाइबो मोननो हायो।
नंगौ नोंथां।
ओं
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा जातनि मोसौफोरखौ फिनाय जायोमोन नोंथां आगोलनि समाव आरो दानि समाव?
ओ बेनि बागैथ आङो बारा मोजां मिथिया नोंथां ओ आङो नुनाय बायसिबा मोननै रोखोमनि मोखौखौ फिसिनाय नुनो मोनदों मासेया मोनसेया जाबाय जार्सि मोखौ होनो। ओ आरो मोनसेया जाबाय ओ जार्सि मोखौ बायदि जाया आरो बेनिख्रुइ एसे फिसा जायो नआव फिसिनाया।
नंगौ नोंथां।
बेखौ नुनो मोन नोंथांमोननि जाबो ओ बेफोर बायसा मोखौ नुनो मोनोना?
ओ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो खायसे खायसे नखरफोराव जार्सि मोसौखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो जों जेरै नआव फिसिबाय थायो बे मोसौआ बेखौबो जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो दाना थ बांद्राय नुला जों मोसौ गायखौल बांसिन नुसै मानो होनब्ला जोंनि ओनसोलावबो मोसौ हालुवाजों हालेवनायखौ नुनो मोनला नालाय बेनिखायनो। जों मोसौ हालुवाखौ बां नाय नुनाय जाला आरो नोंथां।
औ नोंथां। ओ बेफोरनि बेफोर जिब जुनार फिसिनायनिफ्राय जोंहा मा मा मुलाम्फा जायो नोंथाङा एसे फोरमायना खोन्थानो हागोन नामा?
उम। हागोन नोंथां जोङो बेफोर दाउ अमाखौ फिसिनानै बेफोरनि रांफा रांखावरिजों जों ओ नखराव न लुनायफोराव बेफोरनि रांखौ बाहायनो हायो आरो नखराव बेराम आजार जायोब्ला जों बेफोर रां रांजोंनो बेमार आजारफोर बेमार आजार जानायफोरखौ नायनो हायो बा बेनिफ्रायनो जोङो ओ खायसे खामानिफोराव बा राङारि गोनां थि जायोब्ला खायसे खामानिफोराव बेफोरावबो जोङो बै नआव फिसिनाय जुनारफोरनिफ्रायनो ओ राङारि अनसुंथाइ मोननो हायोबा मुलाम्फा मोननो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दाउफोरनि ओ मा मा रोखोम मोननाय जायो नआव फिसिनाय?
ओ जोंनि ओनसोलाव जेरै जों लकेल दाउखौनो मोननाय जायो बांसिन फिनाय नुनो मोनो आरो खायसेया कयलार दाउबो फिनायखौ नुनो मोनो जों बांसिन जोंनि ओनसोलाव लकेल दाउखौनो बांसिन फिनाय नुनो मोनो आरो जोङो बेयाव दाउज्ला दाउ खायसेया दाउखो खासि खालामनानैबो दोनो आरो जोङो दाउजो दाउ फिनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादिनो दाउफोरखौ फिनाय जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बांसिनै लकेल दाउखौ जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनदों आरो कयलार दाउखौबो नुदों नाथाय बयलार दाउखौ जोङो एसे खम नुनो मोनदों जायहा ओ फाराम दङ बिसोरखौसो ओ बेखौ फिसिनाय नुनो मोनदों आरो न'आव फिसिनाय दाउखौ जोङो ओ देहा देहानि थाखायबो गाहाम मानो होनोब्ला जोङो ननि दाउखौ लोमजानाय समाव जानो हायो बेखौ जायोब्ला जोङो देहा खौ गोग्गोबो मोनो आर आरो न' फारौ दाउखौबो फिसियो जों-जोंनि ओनसोलाव जोङो फारौ दाउनि जा बे खि खि बेखौ जोङो मुलि महरैबो बाहायो जेरै जोंनाव गुग्लाफोर जायोब्ला ओ बेया जेब्ला गुग्ला खाना बुङो बेखौ अब्ला बेवहाय जोङो बे फारौनि खिखौ बेयाव फोनना होनाय जायोआरो अब्लानिया ओ बेयाव बेयो गाराया हामो होननानै जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसो नोंथांमोननि ओनसोलाव बे फारेव दाउखौ फिसियोना फिसिया
ओ नंगौ नोंथां जों खायसे खायसे ओ खायसे खायसेनि नखरफोराव फारेव दाउखौ फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ फारौ दाउफोरखौबो फाननानै जों बेनिफ्रायबो रांखावरि आरजिनो हा यो नोंथां आरोबाव जों बेखौ जानायखौबो नुनो मोननाय जायो फारौ बेदरखो
औ नोंथां
उम नो-नोंथाङा आरोबाव माबाफोर सोंबावगोन नामा
औ नोंथां ओ बे न'आव फिसिनाय जा अमा बेनिफ्राय जोङो मा मुलाम्फा मोननो हायो
जोङो अमानिफ्राय जों बेदर मोनजायो एबा बेदरबो जानाय जायो आरो जोङो अमाखौ फिसा आजाय होनानै बेनिफ्राय बेनि फिसाफोरखौ फाननानै जों राङारि अनसुंथाइबो मोनो आरो जोङो अमा खौबो उम बेदर दाननानै फानोब्लाबो जोङो बेनिफ्राय राङारि आरजिनोबो मोननाय जायो नोंथां आरो जोङो राङारि बिथिङावबो नंगौ नोंथां
ओ दिनैनि बे रायज्लायनायखौ दे खिनियावनो दोन्थनोसै नामा
जागोन नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नों सिम